खोनादों?
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो। ओमफ्राय बिदिबा नोंथाङा फोरमायदो मानि सायाव सावरायनो जों दायो?
औ नोंथां नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव ओ आबादखौ माबायदि मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा? औ।
औ दायो जों मा आबादनि सोमोन्दै सावरायनो होनदों न नोंथाङा?
औग
औ बिदिबा जों नै आबादखौथ' जों मावफायो बा आबाद मावनानै जाबोयो जोंनि सुबुंफोरा बांसिनानो दायो जों औ‌। नोंथांना ओ एसे दावराव जादों नामा?
औ खोनादोंबा नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों। दायो जों सावरायनोस थै बिदिबा आबादखौ जों माबोरै मावो। आं आबादखौथ' जों सिगांग्रो जोंनि आबै आबौमोना‌ गोदो जेबो रासायनारि हासार फोर बाहायालासिनो मावोमोन दायो जों आबाद होनबा गुबैयै माइ आबाद बा मैगं थाइगंनि आबादखौल' बुंजायो। दायो नै आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो सानबाय जे जों आबादखौ माबोरै मावनाया मोजां जों रासायनारि हास सार होनानै मावनाया मोजां ना जोङो गावनि न'नि हासार बानायनानै हासार न'नि हासार बानायनाय होनब्लानो ओ जेरै जोङो गोबोरखि जे मोसौनि खि ओंखारो औ बेफोरजों जों अर्गेनिक फार्मिं होनना बुङो। फिथाइखौ बेफोरबादि बानायनाया मोजां दा नै रासायनारि हासार बानायबा बा रासायनारि हासार होनानै जों आबाद मावोब्ला बेफोरो थाब गिदिर जायोबा फिथाइफोरखौ बांसिन मोननाय जायो आरो ला नाथाय बियो जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा नोंथां
औ औ नंगौ
बेबायदिनो जुदि जों अर्गेनिक फार्मिं खालामो बा अर्गेनिक हासार होयो अब्लानिया बियो जोंनो फिथाइखौ बांसिन होआबो जानो हागौ नाथाय बेफोरो जोंनि थाखाय बिदि हारिनि थाखाय जोबोद मोजां जोंनि देहा खौ मोजां लाखियो आरोना नों ना दा बेबायदिनो जोङो जुदि जुदि आसारारि हासार बारे बारे बाहायबाय थायोब्ला मोनसे हायाबो गाज्रि गाज्रि जालाङो आरोना बेहाय गुबुन रोखोमनि जुदि आबाद मावोब्ला अब्ला मोजां जाब उनावहाय हाखौ गार्जि खामना हीयी बे बादि नो अरगेनिख पारमिं खालामी ब्ला बियी जींनि हाखौ बो लाखियो आरो इयुन फिउचारावबो इयुनावबो जों गोबाव सम बेहाय जों आबाद मावबाय थानो हायो आरोना नोंथां। गायनो औ बेबायदिनो आं नोंथांनि सिगाङाव एसे बिदिन्थि होनो सानबाय जेरै- जों आथिखालावहाथ' जों बाव बांसिन मैगं थाइगंफोरखौ जों बाजारावसो बायना जायो। नङा होमबा? बे बाजाराव बायना जानाय राथ' गास गासैबो बिथांमोनहा फालांगिसो खालामनो थाखाय बा बिथांमोना रांखावरि खामानिनि थाखायसो आबाद मावनाय नालाय बेखायनो बाजाराव फानफैयो। औ बिथांमोना बांसिन बिबाङावहा मैगं थाइगं दिहुननो थाखायनो बिथांमोनहा बायदिसिना रोखोमनि रा नारि हासारखौनी होन बा एम्फौ मुलि फैग्रा मुलि बेबादि हाग्रा बुथारग्रा थैग्रा मुलि बेफोरबायदि होलाबायनानै जोंनि मैगं थाइगंखौ बिस गोनांसो खालामदों आरोना आथिखालाव औ बेखौनो जोङो दायो बाजारनिफ्राय बायना लाबोयो। जों बेखौनो जायो। जानानैनो जोंहा बेखायनो बायदिसिना रोखोमनि बेराम आजारफोरा आथिखालाव नुजाबोनो हमदों बा जाबोनो हमदों। मानसि बिनि जिउआवा बेबायदि आरोना नोंथां। औ नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो बिदिबा नोंथाङा माबोरै बेफोरबादि खौ ओ मोनदां फिनो हायो
औ औ औ बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां उम जोङो बिब्दिनो बे बाजारफोरनिफ्राय मैगं थाइगं बायना जाब्ला जेनेबा जों देहाफोरखौबो बारा एसे मोजां मोनो आरो नों थां जेन'बा बे बाजारफोरनि मैगं थाइगं बायना लाबायाव गोबां हासार गोबां ओ गोबां रोखोमनि मुलिफोर होयो, नङा होमबा नोंथां? ओ थिग बेबायदिनो जोङो बिब्दिनो न'आव न'आव जों जेनेबा गोबोरखिनि हासार बाहायनानैनो जोङो जेनेबा बांसिन आबाद मावो। बिब्दिनो न'आव जानो थाखाय उम थिग बेबायदिनो ओ ओ जायबा बेफार ओ फालांगि खालामो बिसोरो मैगं थाइगं ओ गायनो थाखाय गोबां जेन'बा बे मैगं थाइगंखो थाबनो जेन'बा फेदेरनो थाखाय ओ गोबां उम रोखोमनि जेन'बा हासारफोर होयो। थिग बेबायदिनो बिदि गोबां हासारफोर होनाय होनायफोरखौ जायोब्लाबो जोंनिया उदैफोरा ओ जेनेबा ओ हामा जायो। जेन'बा, बियाव जोङो मुलिफोर होनायफोरा जेन'बा जोंनियाव जेन'बा हजम थाङा बि जायो आरो नोंथां।
नांगौ।
ओ थिग बेबायदिनो उहुम दाथ' दैज्लां बोदोर नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ।
औ ओ थिग बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव थ' नोंसोरनि ओनसोल एबा गामिफोरावबो दा ओ माइ गायदों नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ
औ आं थिग बेबायाददिनो नोंथांनाव जोंनि गामि एबा ओनसोलाव माइखौ माबायदि गावो- गायो आं नोंथांनि एसे फोरमायनो सानदोंमोन।
औ फोरमायनो हायो दे नोंथां।
माइ गायनो थांखाय जोंनो गिबियावनो जेनेबा बे खोथियाखौ नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां? औ बे खोथिया खौ फोनो थाखाय जों माइज्लि जायखौ जों जेनेबा बायनानै जेनेबा बायनानै बिदानबो मोनो आरो न'निफोरजों फोरखौबो जों फोजायो बेखौ फोनो थाखाय जोङो ओ बस्थायाव सोनानै ओ दैयाव सानसे बा साननै सोमनानै दोनो ओ बेनि उनाव बेखौ बोखाङो बोखांनानै जों दुब्लि एबा फो थारखौ ओ एवनानै लाग्रोयो बिनिफ्राय बे दुब्लि एवग्रा फोथारखौ मोजाङै एवनानै लानानै जों बे जेनबा उम, माइखौ जा सोमना दोननाय माइलि बेखौ जोङो सारसो सारसो जों फोयो। बिब्दिनो ओ बहाबा ओ ओ मास मोनसे नङा बहाबा खप्तासेनि उनावनो बियो रजयो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो बे जेब्ला जौओ बेयो जौवोब्ला जों बेखौ ओ फुनानै जोङो ओ दुब्लि बा फोथारखौ मोजाङै एवना लानानै बेयाव जों माइ गायो आरो नोंथां।
औ
नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला माइफोरनि माइफोरनि मुंफोरा मा मा दं एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ माय होनदोंबाथ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय जोलै माइनि जोलै औ जेरै आयजं- जं माइ रन्जित माइ बर माइ आरो बेबायदिनो आरो बियो ओम गोदान गोदान माइनि जोलैबो फैबाय जेरै बाहा- दुर माइ बेफोरबादि दंलाबायो आरो आं बेखिनि माइ बेफोरनि मुंखौलसो आं एसे गोसोआव फैदों आर ना दायो
औ नंगौ
बेनो नोंथां आरो जों बेखायनो मा जों फालांगियारि बिथिङाव थाङा लाब्लानो जों जुदि गावनि जानाय मैगं थाइगंखौनो होन बा माइ माइरं खोनो होन नङाबा जिखुनु आबाद जों गावनि नखर नखरावनो मावनानै जानो हानाय बेफोरखौ जोङो जुदि ओ जों बांसिन लाब जायालाबानो जों जुदि गावनिनि न'आव जानो थाखायल' खामनाय आबाद मावनायखो जोङो गावनि अर्गेनिक जे हासार होनानैबो मोसौनि हासार होनाय गोबोरखिनि हासार हो नानै मावना जायोब्ला मोजां आरो ना जोंनि देहाया बो मोजां थागोन बेफोरो बांद्राय गाज्रि नङा आरो बेबायदिनो दायो दों नोंथाङाथ' मोनथिगौ दैज्लां बोथोर दायो फिथाइ सामथाइनिबो बोथोर जेरै जोंहा थाइजौ ओम आरो खान्थाल बेफोर बायदि आमलेथिखु गोबां रोखोमनि फिथाइफ्रा फिथाइ सामथाइफ्रा बाजारावबो ओंखारो बा बाजाराव फाननो मोनो मानोना जों जोंनियाव न'खरावहा जोंनि न'खरफ्राव बा दानिया बांद्राय फिथाइ सामथाइनि फांफोरखौ नुनो मोनला जोङो।
औ नंगौ
नंगौ नोंथां औ बेफोरबायदिनो दायो बाजारफोरावहा बांसिनै फानो आरोना फिथाइफोरखौ हायो दा जों बाजार थांबा जों नुयो गोबां रोखोमनि जानो लुबैयो टाउना एकदम साफा साफा औ मो जां मोजां फिथाइ सामथाइ नुयो नाथाय जेब्ला जों बेखौ जानो होननानै बायना लाबोयो अब्ला बांद्राय मोजां मोनजानाय जाया आरोना। ओरै जाय थाइजौखौनो होन थाइजौआवहा बिथांमोनहा मा मा होलाबायो थालिर फोरावबो होयो थालिरावहा केमिकेल रा साइनारि बे थाबनो मोनहोग्रा बेखौ
औ बेखौ मायबा गे-गेस होयो ना नोंथां?
यो ओ कारबाइड होनना बुङो। केेलसियामनि कारबाइद औ बे केलसियाम कारबाइडखौ होयोबाथाय बियो हरसेयावनो मोनना थायो आरो ना थालिदा त बिफोरबादि थालिरखौ जायोब्ला नोंथांनि उदैया गाज्रि जागोन ना जाया? जाखागोन।
औ जागोन नोंथां जागोन।
अ बियो जोंनि देहाखौ गाज्रि खा खामना लानाय जादों। एसे फैसा रां थाखा फैसानि जों एसे लुप खामनानै जों मानसिफोरनि जिउ खौ जोङो बेराम जाहोदों नङा नङा बेबायदिनो जुदि जोङो एसे एसे एसे बांद्राय रांखावरि नायगिरना लाबानो जों जुदि एसे एसे लांनो होननानै जों जुदि गोरलै जिउ खुंलांनो नागिरदोंबा
औ
बिखौ मावाराबानो जुदि जों आ बायदिहैनो मावलांबाबो जोंहा मोजां जायो आरो। जों रां खामायनो हायो बेबायदिनो आं बिदिखौ नुनो मोनदों मानोना जोंनि हादराव स' बेबायदि जाबाय थानायखौ आं खोनानो मोनोबा आंनि मोनदांथि। गिनाय आरोना। नाथाय गुबुन हादोराव गुबुन हादराव बिथांमोना आलदा हादोरनिफ्राय लाबोनाय फिथाइ सामथाइफोरखौ बिथांमोना लेबरेटरि टेस्ट खामो बेफोराव जुदि रास खानानै मोनदोंबा बिथांमोना बायना जाया आरोना आरो जोबोद सांग्रांथि गोनां बिथांमोना बेखायनो जुदि नोंथाङा जु जे अर्गेनिक फार्मिं खालामनानै फिथाइ सामथाइफोरखौ फानदों बाय गुबुन हादरफ्राव फानदों बा आलदा हादराव गोबां दाम होयो बिथांमोनहा गोबां बेसेन होना बायो नंगौ आरो बेबादि जोंनावबो दं नै सानैसो आबादारिफोराबो मावो आथिखालावहा खोनानो मोनदों जों औ गोबां मुंदां मुंदांखा आबादारिफोर दं बान्था मोननाय जोंनि ओ जोंनि भारतनि रास्ट्रपतिनिफ्राय था मोननाय आबादारिफोरबो दङ पडमस्रि मोननाय बेबायदि आबादारिफोर दं बिथांमोना बेबायदिनो मावनानै जोंनि सम सुबुं समाजखौ फोसाबलांगासिनो बा देहा लाखिनायावहा बिफान होगासिनो आरोना मोजां बिफाव खामगासिनो
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया सनाव समाबो जाना थांबाय नङा होमबा औ दे बिदिब्ला नोंथांजों आबादनि बागै सावरायनानै गोजोन नोंगो नोंथां
गोजोन बाय दे नोंथां गोजोनथों